औ हेल' नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रि दंना नोंथां?
औ फ्रि दं नोंथां औ। ओ खुलुमबाय
औ आं नोंथांजों मोनसे ओ दानि दैज्लां बोथोरनि माइ आबादनि सायाव एसे सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन नोंथां। सावरायजागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां औ।
ओ बे बायदिबा ओ खोनासंदों नोंथां।
औ जागोन दे।
जोंहा गिबियावनो ओ माइ आबाद मावनो थाखाय
औ
माइ जोलैनि गोनांथि जायो जायखौ जों माइलिबो बुंनाय जायो। जोंहा गिबियावनो माइलिखौ बा माइखौ ओ ब‌ फाथो बस्तायाव सोनानै मोजां खाथेनानै फुख्रि फुख्रि बा माबा मोनसे हाखरफोराव सोमनानै दोननाय जायो आरो दैयाव
औ नोंथां
औ बेनि उनाव जोंहा जि खोथिया बारि खोथिया फोगोन बेखौ जोंहा ट्रेक्टर बा मोसौजों जोंहा मोजां ग्लेब ग्लेब हाब्रु ग्लेब ग्लेब गुरै जानाय बायदि हालेवग्लिना लागोन आरो हालेवग्लिनानै लानानै जोंहा बेखौ मै नानानै समान खालामगोन
औ
समान खालामखांनायनि उनाव जोंहा बे जे सोमनाय साननै बा सानथाम बेबायदि सोमनानै जोंहा बोखांनानै हरसे फेनलानानै दोनगोन आरो बे माइलिखौ जाहाथे बे बेनि गाजाया मोजाङै बेरो आरो
औ औ
अखानायै बेबायदिनो समान खालामनाय बा खोथिया बारियाव फोहैगोन आरो बेखौ फोनानै ओमफ्राय जोंहा बेखौ फोनानै दोनगोन आरो ओमफ्राय जे जे जाय जायगायाव गायगोन बेखौ जोंहा फिननै बा खननै हालेवनानै आलि खोगोन आरो जोंहा गिबियाव ओमफ्राय बे खोथिया जेसेबां जौवागौमानिे जोंहा बे आलि खोनायाव नांथाबनानै थागोन।
औ
खोथिया जेब्ला एसे जौवो अब्ला जोङो बेयाव रासायनारि हासार बा गोबोर हासारबो होनो हायो। जाहाथे जोंहा सोमखोर सोमखोर बा खायमायै मोजाङै ओंखारबोनाय बायदि
औ नोथ
जोंहा जेब्ला फुजानाय जागोन अब्ला फुनानै लागोन जोंहा ओ बेयाव फुनायाव जोंहा मानसिनि गोनांथि जायो। गोदोनि दिनावथ' जोंहा गोबां सावरि बादालि जालानाय हुदा दंमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदिया जोबोद खम जालांबाय नों
औ औ नोंथां
थाङोबा हाजिरानि गोनांथि जायो हाजिरा बुथारनांगौ जायो रांखावरि बाहायनांगौ जायो दा बेबायदिनो फुनानै लानानै जोंहा फिन जेराव गायगोन जोंहा बेखौ आरो फिननै एवनो गोनां जायो आरो जोंहा ओरैनो बुङोबाथाय फिनब्रै हालेवनानै जोंहा माइखौ गायनाय जायो आरो
औ नोंथां
बेबायदिनो जोङो फिननैखौबो हालौवनानै बे खोथियाखौ जों जोङो गायनाय जायो आरो
औ नोंथां
बेबायदिनो जोंहा जेब्ला एसे माइया गायखांनायनि उनाव सोमो बा एसे खायमा खायमा जाबोयो अब्ला जोङो बेयाव रासायनारि हासार
अर्गेनिक हासार बेफोरबायदिखौ होनो हायो आरो। जाहाथे गसाया मोजां बारायो सोमखोर सोमखोर जाबोयो। बेनि थाखाय जोङो होयो आरो ओ बेबायदिनो जेब्ला ओ आरो फिथाइ थायनो बा बिबार बारनो हमो अब्लाथाय जों आरो खेबसेबाव होबावनो हायो जाहाथे फिथाइफोरा मोजां मोजाङै थाइरायो बा ओंखारजोबो बेनि थाखाय जोङो फिन आरोबाव हासार होनो हायो आरो।
औ नोंथां।
बेनि थाखाय जोंहा ओ सासे बा सानै मानसियानो थोजासे। बेयाव गोबां ओ मानसिनि गोनांथि जाया हाग्रा बायदि सानो बायदिसिना जादोंबाथाय बेखौ जोंहा ओ फुनानै होख्ल'बानो जायो एसेबां बे गायखांनायनि उनाव बाराद्राय आबोर लानायनि गोनांथि गैया।
औ नोंथां।
जोंहा माइआ मोननो थाखाय ओ द' दान बा बा दान नङाबा स्नि दान बेखिनि गेजेराव जोंहा माइफोरा मोनो आरो। बे जोलै लानानै खायफा खायफाया गोबावबा ओ थाब जायो आरो। बेबायदि बेबायदिनो जोंहा दानि जुगाव आरो ओ माइखौ हानो थाखाय गोबां मेचिन ओंखारबाय। दानि जुगाव मेसिनफोरानो हायो हानायखौ जों नुनो मोनो।
उ।
दानि जुगाव माइआनो माइ हाग्रायानो माराबो होखायो। जोङो गुथिखौल' न'आव लांनो गोनां जायो नाथाय गोदोनि दिनाव बेबायदि नङामोन ओ सावरि बादालि बा माइनि हा होनो हायोमोन जों गोदो। नाथाय दा बेबायदिखौ जोबोर खम नुलांबाय।
औ
फ्राय गोमालांनो हमबायानो बुंजाबाय।
औ।
बेबायदिनो जोंहा न'आव लांनानै ओ बेखौ फोरान हैनो गोनां जायो बेखौ ओ फोरानालासिनो जोंहा बे माइ गुथिखौ जोंहा फोरानालासिनो बाख्रि बा दुलिफोराव दोननो हाया आरो। बेयो मुसियो बा गाज्रि जायो बिनि थाखाय जोङो एसे ओ त्रिपाल बा दारहाफोराव एसे सान्दुं ओंखारनाय समाव जोंहा फोराननो गोनां जायो फोराननानै जोङो एसे रानदौ होनानै बा रानहोनानै जोङो दुलि बा बाख्रिफोराव सोनाय जायो आरो। सोनानै जोङो बेखौ नांगौबानो बा जानो थाखाय जोङो ओ मिलाव सौनो लाना थांनो हायो आरो आरो सौखांनानै जोङो आरो लाबोनानै जोङो आरो फिन बेखौ ओ जावनो गोनां जायो। ओ माइरंखौ सौखांना लाबोनायखौ जेराव जोंनाव ओ जुजाय फैफायो बे जुजायखौ एक्स्रा खालामनो गोनां जायो।
औ नोंथां।
एक्स्रा खालामनानै जोङो ओंखाम महरै बे माइ माइखौ जोङो जाना हानाय जाहोयो आरो।
औ औ।
नोंथांनि जायगाफोराव बेबायदि मावो ना मावा नोंथाङा
मावो नोंथां हागोन नोंथां हागोन औ आ। आं बिदिब्ला फोरमायनोसै नोंथां।
औ दे नोंथां।
दैज्लांनि माइ आबाद होनोब्ला जोंना मोनसे बोथोर फैयो बे बोथोरानो जाबाय आ जेठ मास सनिफ्राय हमजेनन्नानै आसार सावन आरो बाद्र' गेजेरसिम खायफाया मावो। दा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा मोनसे आ दुब्लिनि गोनांथि जायो। गिबियाव जोङो दुब्लिखौ आ एवग्रोनानै लाबाय गोदोनि दिनाव जोङो मोसौ नांगाल जुंगाल बेफोरजों हालेवोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो गोदान टेक्न'लजिजों मेसिन आरि बे ट्रेक्टरफोरजों जोङो हालौवनायखौ नुनो मोनो। दा माइ आबाद मावनो थाखाय गिबिनि गिबिसिन हालेवजेननायखौ जों खारहायनाय होननानै बुङो दा बे समाव खारहायनानै जोंहा माइ आबाद गायनो थाखाय जाहा दहाय नोंथाङा होननाय बायदि आ माइ जोलैनि गोनांथि जायो। आ माइखौहाय जोङो आ गिबियाव साननै बा सा सानथाम बिदिनो गाजा बेरहोनो थाखाय दैयाव सोमग्रोनानै दोननांगौ। जायखौ माइलि होननानै बुङो माइज्लि बेखौ सोमखांनायनि उनाव जोंहा बिदिनो खोथिया थिलिखौ खारहायग्रोनानै बा एवगोरनानै फोमोनगोरनानै जों बेखौ फोग्रोनानै दोननाय जायो। फोखांनायनि उनाव आ जोंहा जोंनि जिखिनि माइ गायगोन जायगा बेखौ जोङो आ मोजाङै हालेवनानै लानांगौ। हाखौ फोमोननानै लानांगौ हाब्रु खालामनांगौ। दा जोङो नैथि खेब हालेवनायखौ जोंहा सामार होनाय होननानै बुङो। नैथि खेबनि उनाव जोङो ओ आलि दानगोन आलि खोगोन आलि खोखांनायनि उनाव जोङो हाखौ फोमोनगोन। फोमोननायनि उनाव खायफाया ओ। खेबसे फिन हालिबावो हालेवबावो आरो खायफा खायफा जायगायाव मै होनानै दाइरेक्ट गायो। दा खेब्रै हालेवनायखो जोङो फोमोननाय होननानै बुङो। दा फोमोननायाव बिदिनो ओ खोथियाखौ फुनना फुबाय जोंना हायाबो गायनो सम जाबाय। बेबायदिनो खोथियाखौ फुनानै आ खायफाया जायफोरनि न'आव दाहोना रुवाथि दङ। बेफोरो हाजिरा लानांला जायफोरनि न'आव दाहोना रुवाथि गैया बिसोर हाजिरा लानांगौ। गोदोनि दिनावथ' गोबां दाहोना रुवाथि लायोमोन माइ गायनो थाखाय। जायफोरहा न'खाव इसे से दंजायो नाथाय आथिखालाव दाहोन रुवाथिखौ थानायखौ नुनो मोनबांला जायनि थाखाय जोङो खामला हाजिरा होनो गोनां जायो। बेबादिनो जा माइ गायजेननायनि गिबि सानाव मोनसे फोरबो खुंनाय जायो जायखौ जोङो आ। उम आ इसोर बै माइनावनि थाखाय जोङो बावउनाय बेखौ गय फाथै बावनानै जोंङो माइखौ गायजेननाय जायो। बेबायदिनो गायै गायै गायनानै जेब्ला जों गाय था हैगोन गायखांनायनि उनावबो जाहा मोनस से फोर्बो दङ। बे फोर्बोयानो जाबाय नांगोल जांख्रा। आरो बेजोंनो लोगोसे जाहा मोनसे दंबावो बाख्रि गायखननाय। बे फोरबोखौ जोङो फालिनाय जायो। ओ बेबायदिनो माइया जे अब्ला एसे सोमखांहांगोन अब्ला बै समाव जोंहा खायफाया ओ मिथिंगायारि हासार आरो खायफाया रासायनिक हासार बेफोरखौ होयो। बेबायदिनो ओ दैज्लां बोथो राव जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो बिदिनो आरो जोंहा माइ ओंखारहां समावहाय मोनसे फोरबो फालिबावनाय जायो बेनो जाबाय कातिकफोर फोरबो जाय फोरबोआव जोङो ओ थाइगिर बिखङाव ओ जेवारि बा खुनजोंहाय थाव होनानै जोङो सावनाय जायो आरो बेयाव जोङो हाय गनसा लानानै थाव गुबै फुननानै जाहाथे माइआ मोजां ओंखारो बिनि थाखाय ओ गनसाजों माइ बिदाङाव फुनै फुनै होनानै होनाय जायो बेखौ जोंनि बर' आइजोफोरा मावनाय जायो। बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावो दा नोंथां
औ नोंथां।
रायज्लायनायनि समाव जाबाय ना होमबा बिदिब्ला उननि समाव लोगो मोनफिनसिगोन।
औ नोंथां जागोन दे। साबायखर थाबाय नोंथां गोजोनथोंसै।